औ खोनादोंना नोंङा औ आं औ
नोंथांजों आं दसे सम ओ आथिखालाव जोंनि बे गारि मथर गारि मथरनि सायाव फंनैसो रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन।
अ गारि मथरा आजि औ-औ गारि मथरखौ जोङो आथिखालाव लामा ससे ओंखारब्लानो नुनो मोनसैबा जों गारि मथराव गाखोनानै दावबायो नङा होनब्ला दा गारि - गारि मथरा सिगाङाव बुहुद खममोन गोदोनि समाव। बेफोरबादि आथिखालनि बादि गारि मथर गैयामोन जायनि जाउनाव जों गोबां खस्थ'जों मोगा मोगि जानांगौमोन गोजान लामा थाङोब्ला जोङो थाबायनानै हान्थिनांगौमोन बा अबहायबा माबा मोनसे इमारजेन्सि थांनांगौ जायोब्ला जोङो साइकेलफोरजों थाङोमोन। नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनबाय ओ गारि मथरजों लोगोसे ओ उरां जाहाजबो उजां जाहाजजोंबो जों दावबायनो हायो आरो लोगोसे ट्रेनजोंबो दावबायनो हायो आरो गावनि पार्सनेल एबा पाब्लिक ट्रान्सपर्ट बा गारि मथरफोरजों जोङो गोजान जायगायाव बेरायनो हायो। दा जोंनि जोंनि गेजेराव मोनसे सुबिदाया जाहैबाय जे जोङो गोजान लामा हान्थिब्लाबो खम समनि गेजेराव हान्थिनो हाबाय। गोदोनि समावथ' बिदि नङामोन आरो गोदोनि समाव मोनसे जायगासिम थांनांगौबा गोबाव सम नांगौमोन आरो थाबाय-थाबाय थांनांगौआ एसेल' माने खस्थ' जायामोन। गोबां खस्थ'जों मोगा मोगि जानांगौ लामाफोरा मोजां नङामोन हाग्रा बंग्रा जिब जुनार ओंखारोमोन। दा समजों लोगोसे लामाजों लामाफ्राबो सोलायलांबाय आरो गारि मथराबो बांबाय दा बबेबा मोनसे जायगायाव थांङोबा जोङो दसे समाव जोंनो सौहैयो नङा होनबा। दा गारि मथर बांनायजों लोगोसे जोंहा मोजांबो जादों आरो मोनसेया
ओ साइड इफेक्टसबो दङ जे गाज्रि मोजाङा थाब्ला गाज्रियाबो थायो नङा होन बाद दा गोबां-गोबां गारिजों बांनायनि जा जाउनाव ओ जोंनि आबहावायाव गोहोम गोलैदों गाज्रि गोहोम गोलैदों। बेनिफ्राय गनाय माखासे उखुन्दै बा उखुन्दैजों गाज्रि गेस सोमजिनायजों लोगोसे जोंनि बार आबहावायाव गुबुंबाय जाय बारहावाखौ जोङो हां लायो। बे बारहावाया गाज्रि जानायखायनो जों जोंनि देहायावबो बायदिसिना रोखोमनि ओ बेमार सोमजिनाय सोमजिनायजों लोगोसे आरोबाव गुबुन जिब जुनारफोरनावबो गाज्रि बारहावा मोननायजों लोगोसे जिब जुनारावबो जाबावबाय। दा थिग बेबादिनो मोनसेनिफ्राय मोनसे-मोनसे बेनिफ्राय मोनसे एफेक्ट जालांदों हमदों आरोखि आथिखालाव।
औ।
दा बेफोरबादि। ओ प्रब्लेमसफोरनिफ्राय बारग'नो अभार माने जोंनि गेजेराव गारि मथर बांनायखौ माबोरै एसे कन्ट्रल खालामनो हायो बा जोंनि इनभारमेन्ट खौ माबोरै सेभ खालामनो हायो। बेनि सायाव नोंसा नोंथांनि खोमफोथिखौ एसे होयोबा मोजां जागौ।
औ। गारि मथराथ' गोदोनिफ्राय दासिम जोबोद बांबाय नङा होमबा? गोदो थ' गारि मथरानो गैस्राखायामोन। ओ बिदिनो आबै आबौमोना गोदोनि समावहाय ओ बेमार आजार होसोनो थाखायब्लाबो। गारि मथर गैयैनि जाउनाव बिब्दिनो थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन। ओमफ्राय गोदोथ' ओ मोसौ गारि, गराइ गारि थायोमोन नङा होमबा? बेफोरजों नायनो थाखाय डाक्टर अजानिसिम थाङोमोन। ओ थुदुक गैयाबोमोन गोदो नङा होमबा? बिदिनो अजा फोरनाव थांनो थाखाय ओ बिबदिनो गोबाव गो-गोजान लामा जेनेबा गोजानाव थायोमोनब्ला ना ओ बिदिनो हान्थिलांबाय थानायावनो गोजान गोबाव सम लायो। मोन बेयावनो खायफा खायफा ओ गावनि जिउ जिउखौ फोजोबना लानो गोनांबो जायोमोन। ओमफाय आथिखालावथ' बुंनो थाङोब्ला ओ न'निफ्रायनो जों गारि मथरखौ मोननाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो गोजान लामा हान्थिनोबाबो जोङो ओ खम समनि गेजेरावनो जोङो सौहैयो नङा होमबा?
औनांगौ।
बिदिनो गावनि बेमार आजार जानायफोरखौहाय गावखौ माने बेमार आजारनिफ्राय बा बासायनो हायो आरो ओमफ्राय
औ।
मटराथ' जोंनि थाखाय ओ मोजांबो मावदों आरो खायफानि थाखाय गाज्रिबो जादों। मानो होनब्ला नोंथाङानो बुंखाबाय दहायो। ओ गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय गेसआहाय ओ जोबो गाज्रि नङा हबा? बे गेसाहाय माने सु सुबुं माहारिनावहाय हाबोब्ला ओ बे बेमार जायो बिब्दिनो जिब जुनारावबो बिबदिनो बायदिसिना बेमार जायो ओमफ्राय बिबदिनो ओ आबहावायाबो गुबुंले जादों नङा होमबा? बार गेब्रे गेब्रेंदों। ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिनाहाय ओ गेस गाज्रि गेस मोननायजों सुबुंफोराहायो ओ बेमार जादों। बिदिनो गारि मथरखौहाय
थां दा बेफोरखौ होबथानायनि जा होबथानायनि थाखाय जों माबादि ओ खामानि मावनो हायोबा जों माबादि स्टेप्सफोर लानो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होयोबा मोजां।
गारि गारि मथरखौहाय जोङो माने ओ बाहायाबाबो जाया नङा होमबा
औ
बिनो गारि मथरनिफ्राय जोङो माने गाज्रि गेस मोनो बेफोरखौ होबथानो थाखाय ओ गारि मथरखौहाय मानि एसे खमायनांगोन नङा होमबा
औ औ जेरै पाब्लिक ट्रेन्सपर्ट बाहायनाया साबसिन जायो निजे निजे पार्सनेलि गंफा गंफा गारि लानाय माबा गारिजों हान्थिया लाबानो ट्रेन जेरै पाब्लिक ट्रेन्सपर्ट ट्रेनफोरजों दावबायोब्ला एसे माने खम जायो जागोन आरो। लोगोसे ओ मोजां माने आथिखालाव इलिक्ट्रिक इलिक्ट्रिक गारिफोर जेरै इभिफोर दा गोदान गोदान मुगायाव दा आथिखालाव सरखाराबो बानायगासिनो नाथाय जों सरखारा बानायनायल'जोंल' जाया जों पाब्लिकफ्राबो एसे एवेरनेस थानांगोन नङा होनब्ला जों नांगौ नाङा माने न'खरसेयावनो गंथाम गंब्रै गारि थायो सोरनिबा सोरनिबायाव दा बेफोर गारिया जुदि नाङा लाबानो मोनसे गारिजोंनो जोङो खस्थ' मस्थ'यै सोलियोबा माने बेवहाय एसेब्लाबो सोलायनायखौ जों नुनो मोनगोन आरो
औ
आरो जोङो नांनायनि बारा ओ मिसइउस खालामनो नाङा जेरावबो थांनाङा ससे लामा हान्थिनायखौ जोङो आथिंजोंनो थाबायनो हायो बेखौनो जों बहाय गारि लाङोब्ला आरो बहाय गारि लाङा लासिनो जों थाबायनानै थांनो हायो ससे लामाल' हान्थिनांगौब्ला बहाय जोंहा फिजिकेलिबो गावनि फिजिकेलि थाबायनानै थांनाय लोगो लोगो फिजिकेलिबो गाव ओ हेल्थ बेनिफिटस मोननाय जाहैबाय नङा होनबा आरो लोगोसे इनभारमेन्टखौबो सेफ खालामनाय जाहैबाय नों गारि सो बायाबानो उखुन्दै गला उखुन्दै गआबा ओ बारहावायाबो एसेब्लाबो मोजां जाबाय आरो बहाय बाहायनाय माखासे पेट्रल डिजेल बेबो बाहायजानाय जाया जाहैसिगोन दा पेट्रल आरो डिजेल बेफोरबोथ' नेचुरेल रिसर्सो नङा होनबा जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय रिसर्सो जायखो जायखौ जोङो ओ जावै जावैसो दिहुननांगौ दा बेफोरबो बुस्थुफ्राबो आथिखालाव खमायलांनो हमदों दा जोङो गारि गारिखौ गुसुं सम माने खाथि लामायाव हान्थिनो
नांगौआव जोंनो गारिखौ बाहाया लाबानो जोङो साइकेल बा थाबायनानै थाङोबा गावनि थाखायबो मोजां आरो ओ आबहावानि थाखायबो मोजां नङा होनबा? दा बेफोरबादिखौ जोङो ओ एसे प्रेक्टिस खालामनांगौ हुदा खालामनांगौ अब्लासो ना जाग गोन नोंथाङाबो फंनैसो बिनि सायाव इसे बुंबावनो
औ जों नोंथाङानो बुंखाबाय जे ओ बांद्राय गारि मटर बाहायब्लानो बिदि ओ माने गाज्रि गेसा सोमजिगोन नङा होमबा जों जेसेबांनो गारि मथर खम माने इउस खालामगोन अब्लानो ओ मा होनो बिदि बार गाज्रि गेलेनाय बिदि ओ गा गेस गाज्रिफोराहाय खमायो आरोना ओमफ्राय लोगो से जोङो बिफां लाइफांबो गायनो नांगोन ओ बिफां लाइफां गायबो ओ मिथिंगाया आबहावाया बिराद मोजां जागोन आरो ना माने मिथिंगायारिया गुबुंले जानायनिफ्राय बासिगोन आरो बिफां लाइफां गायनायजोंबो जोङो माने जोंनि जिउखौहाय ओ बासायनाय बायदि जागोन आरो जेनेबा
औ
औ बिदिनो आरो
आरो आथिखालाव नै जों बुहुद एक्सिडेन्ट जानाय नुयो जाय मा होनो आउट अफ कन्ट्रल अभार स्पिड खालामनानै गारि सालायनाय बेफोरो जोंनि सुबुं समाज बा जोंनि समाज बा मोनसे न'खरखौ नोरजिया खालामनाय बादि जायो आरो सोरबा सोरहाबा सासेल' फिसालाफोर फिसाजोफोर थायो नाथाय बिसोरो गुबुन जायगायाव थानानै माने गारि सालायो बा गारि एक्सिडेन्टआथ' जेनेबा ओ एखमबा समाव हथाद एक्सिडेन्ट नालाय बेयो मा हथादयै जानाय मोनसे ओ मोनसे माबासो जाहैबाय नाथाय जोङो जोंनि माखासे भुलनि थाखायबो बा माखासे गोरोन्थिनि थाखायबो जोङो एक्सिडेन्टफोरखौ जायो जेरै अभार स्पिडिं सालायो गारिफोरखौ बेफोर बायदि अभार स्पिड सालायालासिनो जोङो नरमेल भाबै सालायोबा निस्सय एक्सिडेन्टफोर जानाय नङा आरो जायोब्लाबो ओ मानसिया थैनायनिफ्राय बासिगोन। दा सासेल' सोरहाबा सासेल' गथ' दङ दा बियो गुबुन जायगायाव थायो बियो अभार माने स्पिडाव बाइक सालायो बा गारि सालायनानै बियो जु दि हथादै एक्सिडेन्ट जानानै थैयोब्ला बिनि न'आव बा बिनि न'खरा माने ओरैबादि दुखुआव गोग्लैनांगौ बा दुखुआव गोग्लैनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो दा बेफोरबादिखौ माने एसे कन्ट्रलाव लाबोनो थाखाय जोङो माखासे ट्रेफिक रुल्सफोरखौबो गारि सालायनो रोंबाल' जाया माखासे ट्रेफिक रुल्सफोरखौबो जोङो सोलोंनांगोन नङा होनबा?
औ
ट्रेफिक रुल्स आरो ओ माखासे जोंनि मिस इउस खालामनो नाङा जों गारिखौ जोङो मोजां भाबै सालायनांगौ आरो
औ
खम हागौमानि जों खम खमाव माने नांगौआवल' बाहायनानै नाङि एक्सट्रा नाङियाव बाहायालासिनो जोङो इनभाररमेन्टफोरखौबो सेभ खालामनांगौ अब्ला दोनथ'नोसै सै नामा नोंथां?
औ दे बिदिब्ला।